हेल नोंथां। औ खोनादों ना? औ नोंथांनियाव मोनसे खोथासो रायज्लायनो दंमोन। हेल। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जानाय थावखौ माबायदि बानायनाय जायो?
औ हागोन नोंथां हागोन जोबोद रैनो मोजां सोंथि। ओ जानाय थाव होन ना बुङोब्ला जोङो बेखौ बुंनांगोन ओ जाय थावानोखि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांथारगौ। ओ जोङो माबा मोनसे मैगं सङोब्ला बांसिनानो जानाय थाव बाहायो। नंगौ। ओ बे जानायथाव खौ जोङो ओ गोबां रोखोमै दिहुननो हायो जेरैबायदि जों बेसरनि आबाद मावनानै थिसि आबाद मावनानै ओ बिदिनो माइनि फ्राय ओंखारनाय गुन्दै बे गुन्दैजोंबो जोङो जानाय थावखौ बानायनो हायो आरो जोङो सान बिबार होनना बुङो सान बिबारनिफ्रायबो जोङो जानाय थावखौ बानायनो हायो। नाथाय बे थाव खौ जों थोंजोङै मोना खोनादोंना नों थां ओ बे जानायथावखौ जों थोंजोङै मोना बे जानाय थावखौ जोङो ओ बानायनो थाखाय जोंहा गोबां ओ बिगियाननि ओ बिरोंदामिन नांगौ जायो। ओ जायफ्राव जोङो ओ बेसरनि जिथु फिथाइ बेखौ फे नांगौ जायो। बे फेरेदनायनि ओ बेसरखौ - फेदेरनायनि सिगांनो जोंङो बिनि बेगरखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो दै। बे सान्दुंआवफोरन नायनि उनावसो जों बेखौ मेसिनाव लांनानै फेरेदनानै बेनिफ्राय जिथु थाव होनना बुंङो थाव ओंखारो बेखौनो जों जानाय थाव महरै बाहायो। बेजोंनो जोंङो बायदिसिना मैगं थाइगं आलु एवनाय ओ बिदिनो लेस्राबो बाजा एवनाय बिदिनो पटल एवनाय बिदिनो गोबां गोथां मै गं थाइगं एवनाय ओ बिदिनो बेदर एव‌ नाय ना एवनाय बायदिसिनायाव जों बाहायो‌ आरो आं मिन्थिनायाव गोदो-गोदाय जोंनि बर माहारिनि गेजेराव ओ सुबुं माहारियाबो बे जानाय थावखौ मोदोमाव लानाय हिसाबै बाहायदोंमोन ओ
औ।
जानो हागौ नोंथाङाबो मिन्थिगौ। बे जानाय जानाय थावखौ मोदोमाव लानाय हिसाबैबो बाहायदोंमोन बेखौ लायोब्ला लायनो सान्दुङाव थायोब्ला मानसिनि मोदोमा बिगुरा गोसोम जायो। बेखौबो आं मिन्थियो। औ दा नोंथाङा जानो हाग बे मिन्थिबाय बेसर बिबारनिफ्रायदि जोङो बेबायदि जानाय थाव दिहुननो हायो आरो फारसेथिं जों सा सानबिबार सानबिबारनिफ्रायबो जों जानाय थाव दिहुननो हायो होनना मिन्थिगौ
औ मिन्थिबाय
जानो हागौ मेसिननि गेजेरजोंनो दिहुनो आरो बे जों जिथु माइ आबाद मावनानै मोननाय माइ बे माइ बे माइ फिथाइखौ जों फोराननानै ओ ओ मेसिनाव सौनानै माइरं बानायो बेनिफ्राय जुजाय गलाङो गुन्दै होनना बुङो बे गुन्दैखौ खौ जोङो मेसिनाव होनानै जानाय थाव बानायनो हायो। औ ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जानो हागौ आंनिफ्राय बुजिदों ओ नोंथाङा माबा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
औ दा जेनेबा ओ थावाथ गो ओ न'आव बानायनायबो दं आरो ओ मेसिनाव बानायनाय दं। जेरै होनना बुङो बेखौ ओ दा माबे मोनसेखौ जों जायोबा साबसिन जागोन? आरो मा खहा दोङो बेख खौ मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय।
नोंथाङा जोबोरैनो सो मोजां सोंथि सोंदों। ओ जोङो न'आव बानायना नाय थावखौ जायोब्ला जानाय होननानै बुङो ज जोंनि बर' रावआव ओ जों थावखौ जायोब्ला मोजां जायो न'नि बेखौ लखेल होनना बुङो। बेखौ लकेल थाव बेवहाय जों जे बो केमिकेल बाहायदेरनाय जाया। जों बेखौ थोंजोङै बेसर आबाद बा टिसि आबाद मावनानै बेखौ थोंजोङै बेनि बेगरखौ फोराननानै जोङो सुन्दुंआव होनानै रान स्रो होनानै जोङो मेसिनाव होनानै बेखौ जोङो ओ थोंजोङै जोङो थाव दिहुननाय जायो। बेखायनो बे थावखौ जों जायो। अब्ला जोंनि देहायारि जेबो जेंना जाया होनना आं सानो। ओ जोङो जों बुंनो थाङोब्ला गुबुन ओ गेदेर गेदेर दारिमिनफोराव जोङो बेफोरबायदि दिहुननाय थावखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायारि गोबां जेंना जानो हायो। जेरैबाय दि उदै सानाय बिदिनो उदै सिङाव बायदिसिना सोमजिनाङै बेरामफोरा सोमजिनो हायो। बेखौनो आं नोंथांनो बि था महरै बुंबाय। माबाफोर नोंथाङा सोंबावगोन नामा?
औ सोंनो लागा दंबावो। ओ दा जानायनि आइदायावसो सोंनो सानदों आरों नोंथांनिसिम। ओ दा जों औ दा जों नुनो मोनदों आथि थिखालाव जे लामा लामा फास फुड फाननाय जायो बेफोरखौ जाबा मा मा खहा जायो नों
औ औ जोबोद मोजां दा नैबे समाव जोङो गोबां लाइमोनफोरा बा गेदेमा सुबुंफोरानो
औ
गेदेर गेदेर सुबुंखौ आं बुंदो गेदेमा मानिथ मानगोनां सुबुं लेखा गोरों सुबुंफोरखौ बुङाखै आं खायसे पकरा बेखौ दाउनि बेदर बेदर बेखौ बुङो मम आरिफोरखौ जायो उन्दै उन्दै गथ' हौवासा गथ' हिनजावसा गथ'बा लाइमोन देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोराबो जायो। आं बुंनो सानो बिथांमोननि थाखाय बेयो थारैनो जोबोद गाज्रि मोनसे खै फोद गोनां लामा बे ओ बेदरखौ जायोब्ला बे ममखौ जायोब्ला जोंनि उदै सिङाव गोबां बिजानु हाबलाङो ओ बेद्र थानाय माखासे बिजानु ओ जेरैबायदि ओ सोमजिनाङै बेराम ओ टिउमार बायदिसिना बिदिनो किडनिनि डेमेज किदनिया दुरबल जालांगोन बेख खौ बुंदों आङो लेबार दुरबल जालांगोन आरो बेफोरबायदि ओ देहायारि गोबां जेंना फैगोन आरो माने मिन्थिस्लाबै सानसहायै बेरामफोर सोमजिनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बैफोर खौ जों बिथांमोना माबायदि बानायो जों बेखौ नुवा नाथाय जों बेखौ बुजियो बिथांमोना दिनैनि थावखौनो सफ थासे गाहामावलागै बिसोरो लाखिनानै बेजोंनो संनानै होगोन बेजोंनो जाहोगोन नाथ बेखौथ' सुबुंफोरा मिथिया नालाय बेनि जाहोनाव गोबां बेराम सोमजिनो हायो नुजाथिनो हायो आरो नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो
खौनो सानो जे जा ओ लामायाव फाननाय आरोना जा जाग्रा मुवा बेयाव माने ओ सोरबा सोरबि माने बानायायग्रा जाय फानो बिथांमोना माने जा बेदरा बेदरनि बेदरनि जा नोंथाङा बुंदोंमोन चिकेन पकरा होननानै जा बेदरनि ओ फुलुरि बाननाय जायो। बेवहाय बिथांमोना माने ओ खायफाया बेदरखौ मोजाङै एवना होआ आरो ना। दा बेफोरखौ जों जाबोला अब्ला जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि रोखोमै ओ खैब ओम बेमार बेमार उनुजाहोयो आरोना।
औ जायो औ नंगौ नोंथां ओ ओरैनो दा नोंथांनाव आं बे समाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों।
औ सोंलाय।
नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि बेफोरबायदि फास्टफुडनि जिथु दखान गलाफोर होयो बेफोरबायदि गलाखौ जोंनि बर' हारि नि सुबुंफोरा होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
दा ओनसोलावथ' जोंनियाव ओ बेबायदि गलाखौ जोंनि बर' हारिनि ओ सुबुंफोरखौ होनायखौ बारा नुनो मोना गुबुन हारि
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ ओ गुबुन हारिफोराथ' बेजोंनो जोबोद गोजौ थाखोसिम दाव दावखोदों नाथाय जोंनि बर' हारिफोरा ओ बेखौ बा नाय मोनो ओ
औ।
ओ थामहिनबा बेसोरो रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जानांगौ। गुबुन हारिफोरा बेखौ फानना नै जेबो अजद मोनाखै। नाथाय बेखौ जोंनि हारिफोरा बां सिन जानायखौ नुनो मोनदों जा नायाव जोंनि हारिया गोबां लस दं। जोंनि हाय जोंनि लाइमोनफोरा गोबां बेरामजों भुगिनांदों। ओ आं बेखौ बुंनो सानो ओ जोंनि बट बर' हारिनिफोरा बेखौ होआखै बेखौबो आङो गाज्रि मोना खै नाथाय जोंनि हारिनि खायसे सुबुंफोरा बांसिनानो ओ बायदिसिना बेफ फोरबायदि फालांगि खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव दावगानायखौ आं बांद्राय नुनो मोनाखै बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ बांद्राय नुनो मोनाखै नाथाय फारसेथिं आंनि साननाया जे फारसेथिं मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो आरोना। ओ मोजाङा बेनिखायनो जे बिथांमोना ओ जा बिस गोनां जा जाग्रा मुवा बेखौ फानाखै आरोखि। ओ फालांगियाव बाहायाखै ओ ओमफ्राय फार सेथिं आरो जा गाज्रि बेयो जाबाय रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना बारा जौगानो हायाखै जाय जाय बिथांमोना बेखौ फानदों बे बे गलायाव जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन ओ जा लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सि ख्ला बिथांमोना हाबो बा जायो अब्ला रांखान्थियाव बाय जौगानो हायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांदों नोंथाङा जाखिनि सोंथि सोंदों सोंथिनि फिननायफोरखौ आंबो होनो मोननानै गोजोनदों जानो हागौ नोंथाङा बे सोंथिनि फिननायफोरखौ मोननानै जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों
औ गोजोननाय मोन औ मोनदों नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा ओ सोलोंनो मोन
औ
नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनबाय मोनथियै बाराफोरखौ मिथिबाय औ बुंलाय नोंथां
औ नोंथांनिबो फंनैसो सोंथिनि फिननायखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा नांगौ जायोब्ला गोनांथि जायोब्ला इयुननि समफोराव आंखौ मोनबाय थागोन बिदिनो नोंथाङा आंजों रायज्लायनो हागोन सावरायनो हागोन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोख्रों बिफावनि सोमोन्दैबो सावरायना हागोन। ओ नोंथांजों रायज लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। ओ गोजोनथों नोंथां दे दे।